हेल'
खोनाबाय
औ खोनाबाय
थांनोनो जि गोबाव नांलायबावदों सिगां
ए औ एसेयावनो एसेथार आरो माबायाबो
उम दाखालिथ' दसेनो
ओ ओ आंना बो बिदिनो जालाबायो जानला मोनला माने फन हरनानै रिं जायाबाथाय ओमफ्राय बेनो माबा थांबायबो आरो ना साबमिट जाबाय बेयो
उम बिदिनो बेथ' जायो ओमफ्राय लाथिख'सो जोङो
ए टाइमा समा लाथिख' लाथिख'सो जायो
बेथनो जाहैबाय
नोंना बेसेबांसो थांखो रायलायनाया
नैजिनै
ए
नोंलाय
आंनिया सानै दङमोन ओमफ्राय हरनाय लोगो दाइरेग सानैबो जाखाबाय कमप्लिट जाखाबाय
ए
नोंनि सासेनि सासेनि सासेनि जानो बै मोनसेयाव थांफाबावबाय बिदिसो जाना दं
ए ओमफ्राय बे माबाया समा
समानो बै जिर'सो बैयो मोनसेया जिर' जाबाय ओमफ्राय नैबे दा जों गोबाव रायलायनाया बे थांबाय आरो थांनायालाय स्निजौ एसे बारा जादों
ए एसे माने गोबावबा रायलायबा जिसेसिम रायलायबा बिदि फैयो आरो
ए जिनै मिनिटसिम रायलायनो हायो हानायालाय बारा गोबावबा ओमफ्राय हारसिं दानजालाङो
औ
थामजिद' जाबाय आंना गासै
ए ए माने थामजि जाखांबाबो उनावहाय माबाफिननो मोनगोन
ओ फै ओ फैबावदों आ ओरैनोथ' लोगोफोरा सोरबा सोरबा थामजिसे थामजिसेयावनो जोबजोबदों आंना थामजिदआव फैदों आरो दाबो बारायबावगोन ना मागोनथाय
माने आंबो सानगासिनो थाम जिसिम माबानो जोब्बाय दां सानगासिनो
ए
दिनै साबेसेजों रायज्लायखो
गैयानो दासो फार्स्ट टाइम दिनै गिबि खेब रायलायनायानो जायाखै
आंहाबो रायलायनायानो जायाखै समखौ होनो हाया हाया जागासिनो आसा
मालाय लोगोफोरनाबो माबा जाजोबबाय दायो जुजुबाय रायलाय नांगौ आ
ए
बांसिन बे सिनायलायनाय लोगोफोरना जोब जोब बायानो होनजायो
औ
अरजाया खमाया खोमालै
मारै
जोबजोबबाथाय फनबो हरजाया नामाथाय हाबफैया खोमा फनबो हाबफैया खोमा
नंगौ खोमानदां इदिनो जायोदां
ए
आंहाबो सासे लोगोना जोब्बाय खोमा थेउबो हरनायलायना हरदोंमोन आं रिं जादोंमोन ओमफ्राय दाना‌ हमबाबो हमबाबो ओमफ्राय जालानो
ए
थांनाया थाव जिनैसिम देखायनाय जाहैदों आरो बिनिफ्राय जेबो माबा जाफिनसै
हम
मा रायलायनोसो जालायलाङो नामा?
आयदाफ्रानो होनदो
उम बिदिनो मानि सायाव रायलायनो?
बोथोरनि दंमोन नामाथाय ने बोथोर ओमफ्रायो आदारा आदारानि दंमोन खोमा ओमफ्राय दावबाय दंमोन नामा? बैनिया हारि मुनिबो दंमोन खोमा?
ना बिनि सायाव
उम
बेफोरबायदिनि माबा खालामाहाय जोंबो सोंफिनबा मोनथिगोन ना? बिलेखा माबा खालाम ए बेफोरनि थाखाय मा माबानानै दोननो हाबाय नामा? माहाय जों सोंबा बेहा फोरमायनो हानायानो जाहैबाय।
औ औ
उम
औ
ओरैनो बोथोरा मोनबेसे
बोथोराथ' बोथोराथ' जोंनियाव ओरैनो सयथा हमो नामा?
मोनद'
उम अ आहाबो नै माबासो हारसासो होनलायलांबाय सयथा होननानै मोनद।
बोथोर दैज्लां बोथोर गोजां बोथोर गोलोम बोथोर मा दङ ओमफ्राय उदां बोथोर दुफां बोथोर
औ उदां बोथोर दुफां बोथोर
ओमफ्राय
बबे बोथोरखौ साबसिन मोनो ओरैनो?
ओरैनो मेसें बोथोरखौ मोजां मोनो आरो। गोजां बोथोरखौ बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बे समाव मोखांफ्रा रानस्राव रानलि गोरान गुरुन जायो बेयाव बाजि बेखौ बानोसै ओमफ्राय
औ उम
बेयो मोनसे जाहैबाय बेरला बेरलि जायो बे समावबो
ए बेथ'
उम मा मा मैगं गायखो नोंहालाय?
मैगंआथ' जोंनियाव सांखिलर' दङ ओमफ्राय खुमब्रा दङ ओमफ्राय फिथाइ थायनाय फिथाइ थाइथ'आखै ओमफाय थारुन ओं इसे दङ ओइ थालिर दावउखाफोरसो दंलाबायो जोंनाव ओरैनो मैथा मैथि जेबो गैया।
दा बादियाव थारुनखौ गायखायो आरो।
थारुना ओस सिगाङावनो गायो बे माबायाव मा होनो? बबे टाइम उनाव आं बै बैसागनि बैसागनि एदसे उनाव आरोना बैसागोनि एदसे उनाव
ना बेयाव गोजां बोथोर मोनजाहैनाय नामा जाखो?
नै दा मोनजासिगोनानो।
माबानिफ्राय मोनजायो साउननिफ्राय
ए
बे सावन मासाव जाग्रा थारुनखौ साव थारुन होनो जोंहा।
ए
बिदि आरो मोजा उम मोजां मोनो बे सावन थारुना थारुन अनेक जा दंना
ए जोंहा साउन होनो ओमफ्राय बेलेगाव आबर थारुन होनो नामाथाय?
जेनेबा थारुननाथ' बै बै खनसे गिदिर गिदिर गैया दालाय ज'नो।
ओ मोखां मोखां मोननै मोनथाम थायो।
ओ मोखां मोनसे मोनसेल थायो। ओमफाय बेहा जानो गोथावसिन आरो ए आं थाउन सहरखौ होनो ना बेलेग आबथारहाय इसे बेलेग दं बिदि माबा जाबाय थायो गोनोगोथो जाबाय थायो।
आंबा
उम
बेखौनो होनो खायफा माने बोथोरा मार हाबबासो दानो जाग नों माबायदि बोथोरावसो जायो सानसै आंहा।
ए मासं ए मा मास मोनसेसो थांबावबा थारुनना ओंखारसिगन सो होनदों। सन थारुना आरो दाथ माबा ओंखारबायना मा होनो बिबार ओंखारबायना नैबे सन्थारुननि बिबारा मोनामा आरो जाबाबो। ओमफ्राय बेलेग थास'फोरनिया एसे मोनामोना जाखांनायनि उनाव।
माबायदि ओ थारुननिया माबाय जायो जेनेबा? बिलाइया
बिफाङा गोसोम गोसोम जायो।
थारुना ना ओमफ्राय बि आगरासो एसे गोथां गोथां
गोथां गोथांसो जायो ने?
लानो जोंहा खनसे गायदोंमोन खोमा आबौआ ओमफ्राय गोथां गोथांसो नुदो आङो। माबाखौनो बिलाइ देन्थाखौबो।
ओ होमबालाय बेलेगसो।
बेलेगसो ने?
सावन थारुना माबाया बिफाङा गोसोम गोसोम जायो आरो। थास' गोसोम मोनसे जा दंना?
औ
ओमफ्राय ओमफ्राय बै थारुन मोखां मोननै मोनथामा
ए
बिदिया गोथां गोथां जायो
ए
बे सावथारावनानैल' गोसोम जायो देन्था ओमफ्राय बेलेगा गासिबो
बिहा आलदा खोमा
ओ ओ मोजां मोनजायो मोनजा गोथावनो आरामनो माबाफोरजों दाउ बेदरफोरजों सङोबा
दाउजों अमाजों
ओ
ओमफ्राय मा मा बेदर जानो मोजां मोजां मोनो खोनथालाय
ओरैनो मोजां मोननायाथ' अमा बांसिन ओमफ्राय दाउफोरखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बोरमा बोरमा बेदरखौबो जायो जानायालाय जाजोबनायानो जायोलै
बांसिन गोथावसिन गोथावसिन मोननाया मोननायानो जाग्रा
गोथावसिन मोननाया जाथारबाय अमा बेदर आरो
ओजों फुरा बर'नि अमायानो जाहैबाय बर'नि
अमा जाग्रा होनबाथाय बर' जाथारबाय आरो
उम
नोंलाय मा मा बेदर जानो मोजां मोनो
ओरैनोथ' अमायानो माबा जाहैबाय आंनि मोजां मोननाय
औ अमाखौ गोथावसिन मोनो ना
उम फ्राय माने आंगायो दाबो माबाबो जायो
ए नङा बांद्राय जाबाथ' सबखौनो आंगायखायो आंगायनायालाय
थेवबो आरो लुबैफिनोना आरो आंजोंबो आरो जानो लुबैफिनो
जानो लुबैफिनबावो आरोना
बयलारबो बिमा बिदिनो दङ बेफोरखौ जायो आरो हांसोखौदेन जाया
औ जेनेबा मा मानोबा
माने आं मोजां मोना आं गोथाव'खौनो मोना आं जानो
अ
माने टेस्ट गोथाव मोना आरो
अ
ओरैनो जानायखांबाय खनसे
जानायानो जाबाङा हांसोखौ न'आवबो फिसिनाय जाया ओमफ्राय बायनानैबो लाबोनोनो रोङा जानो सानबाबो
जोंना फिसिबाबो जायानो आं
हम
ओम मा मा दं मा मा फिसियो नोङो?
न'आव फिसिनाया जोहां माबा दङ मा होनो एक्सासो फन हरदोंमोन
ए खोनोसो खोनाफोदों
मा होनो मोसौ दङ ओमफ्रायो अमा मासे अमा मासे दङ
औ
ओमफ्राय गैला बोरमा गैला दाउफोर दङ ओमफ्राय हांसो गैया आरो
हैइ हांसो लाबाबो खिस्ला खिस्लि बिराद माबा जायो ओम लेथ्रा जाथारो फिसिनो जा दै नांगौ।
ओ ओमफ्राय बे मोनसेखौ बिराद बायो आङो हांसोनिखौ जि
मा हांसो लाजाया
दे जायखिजाया बिसोरबो
औ औ बे
सोरांसि सोरांसिनिफ्रायनो गाबला बायोना ना ए मालाबानो जाफैलायो ना
उम मुजिलायदोंमोन ओं न फ्रि दंब्ला फिनबावनो हागोन नोङो टेक
औ औ औ औ औ औ दे होमबा ने दा दोनथ'